हेलौ।
हेलौ ओ औ। खोनादो नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादों आं।
मा खालामदो नोंथाङा दायो?
ओ दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंलाय?
दाथ दंफैयो आं गुबुन जायगायाव। थांनो ओंखारगासिनो दं दा दं। अब्ला। नोंथांनिसिम आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं सोलोंथाइनिफ्रायनो इसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां
ओ ओ
अब्ला नोंथांनिसिम आङो सोंथि सोंनि नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै मा मा रोंगौथि मोनो सोलोंथायाइयाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
सोलोंथाइनिफ्रायथ जों माने ओ मा होनो
औ।
बुहुद मा होनो बे जायगा बा ओम बहुत माने ओ गोबां गियान मोननो हायो। जेनेबा। ओमफ्राय आरो सोलोंथाइजोंनो जों जेनेबा निजिनि ओ मा होनो उम मा होनगोन बेखौ निजिखो माने जेनेबा मानसिनि सिगाङाव गसंथानानै देखायनोबो हायो जेनेबा।
औ औ।
उम।
उम।
हेलौ।
औ औ।
दे औ खोनादों नोंथां औ खोनादों दे दे।
नोंथाङाबो एसे बुंग्रोलाय
औ दा सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो बुंङोब्ला गोबां रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लानो हायो नङा होमबा। जेरै ओरैनोथ जों गिबियावहाय जोङो गिबि जों रोंजेननो गोनांब्लाथाय उन्दै समाव जोङो ओ एलपि आव फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव थांग्रोनांगौ जायो नङा होनबा बेनिफ्राय जों जुदि फरायो। फरायखांनायनि उनाव जों गोजौ थाखोसिम थाङो। गोजौ थाखोसिम फरायखांनायनि उनाव जोङो माने बिदिनो देरलांबाय थायो आरो। अब्ला जोङो सोलोंथाइ जुदिसोलायो बा जों गाव गावनि जों लामाखौ जोङो लानो हायो बा जों गसंथानो हायो इयुनाव जों मोजां मानसि जाहैनो हायो आरो। आरो जोङो सोलोंथाइजों रोंनाया जोंनिया जोबनो थाङा नोंथां नङा होमबा
उम उम
जेसेबां हायो जोङो बोराय बैसोसिम बा बुरै बैसो आ लागे जोङो सोलोंथाइखौ जों लानो थानो हायो आरो। जेरै जोङो बायदि रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लायो जेरै नार्स। नि जोङो सोलोंथाइ लायो बा डक्टरनि सोलोंथाइ लानो हायो।
उम।
आरोबाव जोंहा बायदिसिना कफ्मिउटार फोरोंथायाइ हाबा सोलोंथाइ। लानो हायो बे बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां गियान आरो मोनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला थखङोब्ला दानि सोलोंथाइ आरो ओ गोदोनि सोलोंथाइयाबो गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो ना गोदोनि दिनावहाय। जोङो। बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि बेलायाव बा फरायसालिफोरनि बिथिङावबो जोङो खममोन। आरो सोलोंथाइनि बेलायावबो। उह्म।
बारा जौगानाय नंङामोन।
औ जौवानाय नङा। जोबोद खममोन ओ अेब्लाबो। ओ मानो होनबा गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइआ एसेबां जौगानाय। नङामोन नालाय बेनिखायनो ओम औ।
थाखायमोन हिनजावसाफोरखौ खौहाय माने। बाबा। बिदिप अप। फरायनायनि बिथिङाव बारा माने। जे हेफाजाब मामोन? बिमा बिफायाबो ओम। आ माने हौवासा हिनजावसा गासिबो समान जाजोब्बाय।
औ समान जाजोबबाय। आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव गोदो सोलोंथाइ एसेबां जौगानाय नङामोन नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा बा खामानि दामानिनि बिथिङावबो उनफिननानै थानांग जायोमोन आ नोंथां जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला औ गोदोनि दिनावहाय बिगियानारि आरोंदाफोराबो जोबोद खममोन। सोलोंथाइनि बेलायावहाय ओ जों गोदो ओंखामफोर सं संनो गोनांबाबो जोङो अरदाबाव संनो गोनां जायोमोन। जायनि जाहोनाव जोंनि सोलोंथाइया खममोन नालाय नोंथां। दाथ जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि दा दानि जुगाव सोलोंथाइनि बिथिङाबो जौगालांबाय बिनिखायनो बिगयानारि आरोंदा फोराबो गोबां ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां जेरै दिनै बुंनो थाङोब्ला ओंखाम संनायनिफ्राय जोङो जानायनिफ्राय लोंनायनि फ्राय जों उन्दुनायनिफ्राय जोङो गासैबो जों बिगियानारि आरोंदाफोरखौ जों बाहायो जेरै जोङो ओंखाम संनाया गायनायाथ बनजों सनाय संनायखौनो नुला
बहुत खम जाबाय
सङो आरो जोङो सोलोंथाइनि बेलायावबो जोङो दा
मोब्लिबजोबो मोब्लिबजोबो संनो हायो।
औ औ सैथो मोब्लिबजों सङो आरो फरायनायनि बेलायावबो जों दा मोब्लिब जोङो फरायनो फरायनो हायो। गोदोथ बिदि नङामोन नालाय नोंथां। दाउ नोंथां अ मोनसे कैसन खालामनि नोंथांखौ नोंथां? नोथांमोननि ओनसोलावहाय बा जायगायाव ओ माबा बिगियानारि आरुंदाफोरखौ मा मा बाहायो दा? संनाय संनाय जानाय लोंनायखौ
संनाय खावनायाव बे दा गेसखौनो बांसिन बाहायनाय जायो। बेथ गास माने गासैनिबो नखराव बा दा बेयोथ रावबो बाहायि बिदिथ गैलानो गेसखौहाय।
औ
ओमफ्राय बिदिनो बे मा होनो बे मेसिना ओमफाय मिक्सार ऐ दि माबा खालामग्रा मेसिना बे मिसिन खौबो बाहायनाय नुनो मोनो आरोना दाना माने आगोलथ जेने बा उम फिथा जानोबा मायबा मोनसे संनोबाबो जेनेबा अ माने दिंखिखौ बाहायनाय जायोमोन औवालावबा दिंखियाव जोंनिथिं माने औवाल औवालखौ बारा बाहायनाय जाया आरो ना। दिंखिखौनो बांसिन बाहायोमोन। ओमफ्राय दा जेनेबा बे मेचिनखौ बाहायनाय नुबाय आरो ना। बांसिन उम फ्राय बिदिथ' दै फुदुंनायनि थाखायबो जेनेबा माने एदि ओ बिदि थ खारोना बिदिखौबो बाहायनाय नुदों आरो ना ओ दै गुदुं खालामनायाव उम
औ औ आरो बुंनो थाङोब्ला नै आबाद फोरनि बिथिङावबो दानिया औ ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय नुयो।
उम
बिदि आरो।
जि सुनायावबो जि सुग्रा मेसिन बाहायग्रा जा जाबाय
औ
उम नागोलि ओ गोदोनि बायदि जेबो गैखाला आरोना। गासिबो स' गासिबो माने सब आरोनदायारि जाजोबबाय आरो
औ बेनो सोलोंथाइनि बि थिङा जौगालांबाय नालाय गासैबो जानाय लोंनायनि गासैबो जौगालांबाय आरो
उम उम
दाथ' दा जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोराबो गासैबो मे उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंथाइनि बिथिङाव
बुहुत जौगाबाय ओ आगोलथ' जेनेबा ओ गोदोनि दिनाव थ' एसे मा होनो बा बोसोर द' बोसोरावसो स्कुलाव थाङोमोन सोरबा सोरबिथ' स्नि बोसोरबो जालाय लाङोमोन ओमफ्राय दानाथ' थ' थाम बोसोर थाम बा ब्रै बोसोरफोरावनो स्कुलाव होयो।
औ
उम उन ओन्दैनिफ्रायनो माने माहोनो बिदिल जाबाय आरोना माने थाब थाब नो सो सोलोंथाइ लानांगो थाब थाबनो इदि लानानै माबानांगौ बिदि जाबाय आरो आगोलथ' मा होनो बिमा बिफायाबो जेनेबा बारा रोङामोन नालाय आगोलनि मानसिफोरा ओ गथ' खुदिया फोरखौबो माने थाब स्कुलाव इदि माबायामोन दाना माने उन्दैनि फ्रायनो ओ से बोसोर जानाय फो फोरनिफ्रायनो इदि ओ ओ दैनि स्कुलफोराव होलाबायो उम। बा ओ
ना सोलोंथाइनि गि बिथिङावनो जोबोद जौगाबाय आरो बिदिनो ओं दानि जुगावथ उन्दैनिफ्रायनो मबाइल बाहायो नंङा होनबा नोंथां मबाइल बाहायनानै रावफोर उन्दै उन्दै खुदियाफ्रानो गुबुन गुबुन राव रोंनो हाबाय होनदो दा गोदोनि दिनावहाय
मोजांबो जादो फारसे बिथिंथिं माने गाज्रिबो जादों आर ना बे मबाइल फैनायनिफ्राय।
औ औ दा दा नोंथांनि बायदिब्ला मा बायदि मोजां जादों
मोजां जादोआनो माने दा जोङो आगोल जेनेबा खायसे बुस्थु खायसे दा जेनेबा अनलाइनखौनो हमनानै ला मायबा मोनसे बानायनोबा जेनेबा आगोल मिन मिथियामोन मोजाङै। अफिसफोराव थांनानै बिदि माबा नांगौ जायोमोन बात दाना खिन्थु ओ मा होनो मबाइलावनो मोनजोबो माबा मोनसे जाबाबो गासै बुस्थुखौनोहाय। ओमफाय आरो बे जों लोगोसेबो बुहुत बाथ्रा मिथिनो हायो आरो नों मोजाङै दाना जेरै अनलाइन क्लास लानो हायो ओमफ्राय नों थाङाबाबो मोनसे जायगानि माने बाथ्राखौ गासै मबाइलजोंनो मिथिनो हायो। जेनेबा मबाइल बिदिनो गासिबो खामानि मावनो हायो। आरो फारसे बि थिंयैनो बया जादों कि मानसिफोरा मबाइलखौहाय बा उन्दैनिफ्रायनो बाहायनानै जेनेबा खायसेय बा सोरबा सोरबि बिदिनो फरायनायफोरावबो बुहुद माने बिदि खायसेफोरा बिराद गाज्रिबो जालांदों। खायसेया बहुत बहुत गाज्रि थिंआव बाहायनानै बुहुत माने इदि उन्दैफोरा लाइमोनफोरा बुहुत गाज्रिबो जादों आरो ना। बेनो ओं ओम बाद मबाइलखौ बाहायनो रोंबा ओ मोजां बाहायबाथाय मोजाङानो ओम।
औ अब्ला मा होनो नोंथां जोंना सम माबो जाबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। सोलोंथाइनि बागै अब्ला जोङो लाखिथ'नोसै नोंथां।
अ अ दे होम होम।